औ नोंथाङा माबोरै दं?
अ आं दायो मोजाङैनो दङ दे नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथांजों आङो फंसे खो था सावरायनो सानदोंमोन नोंथांआ आंजों लोगोसे सावरायफानो हागोना।
औ हागोन हागोन बुंलाय मा ताएपनि मानि सायाव
नोंथांजों आङो जोंनि हाग्रा ओनसोलनि जोंनि अरन बारिनि दावबायनानै मा मा गियान मोननो हायो बे बेफोरनि बागै जों दि सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा जों लोगोसे सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन।
औ जोंथ' गासैबो मिथिखायो नङा होमबा दावबायनाया जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार होननानै जोङो थाग्रा अरनबारि दावबाय गेजेरजों जोङो गोबां गियान मोननो हायो नङा होनबा।
औ नंगौ।
नोंथाङा फंनैसो
औ खेबसे बुंफिननो हागोनना?
औ नोंथाङा हाग्रामा दावबायनानै मा मा गियान मोननो हायो आंनो फोरमायहर अननानै।
औ जागोन औ आङो दा दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों सुबुं माहारिया मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां नालाय बेखायनो जों दावबायनाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथारखा। जोङो अरनबारि दावबायनानै जेरै अरनबारियाव गोबां बिफां- लाइफां बा गोबां जिब जुनारफोरखौ माने बिसोरखौ उदां उख्रांआव हेगारना होनाय मोनसे जायगा आरो जेरावहाय जोङो सुबुं माहारिनि जायगाया गुबुन आरो अरनबारियाव जिब जुनारनि जायगाया गुबुन बेफोरबायदि गावबा जायगा खालामनानै दोनदों। जेरावहाय जोङो सुबुं माहारि जानानैब्लाबो अरनबारियाव थाङो जिब -जुनारनि ओ सरासनस्रा जिउ खुंनाय राहाफोरखौ नायदिंनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो बुजिनो नाजायो बिथांमोना माबायदिहाय सरासनस्रा जिउआव माबायदि मा सोर सोर जिब जुनारा बा माबायदि जिब -जुनारा माबायदि जिउ खाङो बेफोरखौ नायथिंनो थाखाय जोङो बे अरनबारियाव थांनो हायो आरो बिथांमोननि जानाय लोंनाय जामुंनि सोमोन्दै बा बिथांमोननि जिउ थासारिनि सोमोन्दै जोङो बुजिनानै लिरनो हायो थिग बिब्दिनो गोबां जोंनि बाहेरा हादोरफोरनिफ्राय जेरै फरेन हादोरफोरनिफ्राय जोंनाव दावबायनो फैयो मानो होनब्ला बाहेरा हादोरावहाय बांसिन जेरावहाय नोगोर एरिया बेफोरबायदि जायगानिफ्राय गोबांनो गोजानावनो जोंनि अरनबारि जायगाफोराव थानाय जायो अरनबारिखौ जेरैहाय हाजो सेर बा दैमा सेर सेर बेफोरबायदि जायगानि बिफां- लाइफां थानाय गोबां बिफां -लाइफां बा गुवार जायगा थानाय सेरावसो जोङो बा खालामनायखौ नुनो मोनो। त' जेरैहाय जोंनि साखाथियावबो मोनथामसो अरनबारि दङ। मानास नेसनेल पार्क रायमना सिखना जोहोलाव जोहोलाव बेफोर गोदानै दाजानाय। बेफोरबायदि अरनबारियाव जों थांनानै जिब- जुनारफोरनि सरासनस्रा जिउनि सोमोन्दै बुजिनो हायो आरो दंफां लाइफांफोरनि ओ देरनाय बा माबायदि दंफां लाइफाङा माबायदि बेफोरबायदि गोबां बेसेन गोसा दंफांफोरखौबो जों बे अरनबारियाव नुनो मोनो। थ' आरो आं नोंथांनावबो सोंनो सानो जे अरनबारियाव थांनानै सुबुं माहारिया माबायदि जिब जुनारनिफ्राय गियान सोलोंनो हायो बा माबायदि बिसोरनि थासारिखौ बुजिनानै फैनो हायो। एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ।
औ।
सोहोर दावबायनायनि अनगायैबो जोङो हाग्रामा दावबायनाया गोनांथार। जोङो हाग्रा दावबायनायनि गेजेरजो गोबां गियान मोननो हायो। जिब जुनार फोरनि ज' ज' थाहैनाय बेफोरनि बिसोरनि आखुफोरखौ जोङो नुनानै जोबोर गियान सोलोंनो हायो जिब जुनारा जुदि बेफोरबायदि ज' ज' थानो रोंदोंब्ला जों सुबुं माहारियाबो थानो रोंनांगोन होननानै। बिदिनो जोङो हाग्रामा दावबायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां सोलोंनो गोनां दङ हाग्रामानिफ्राय
औ।
जोंनि हाग्रामा ओनसोलफोराव ओनसोलफोराहाय जोंनि बर' हारिनि जारिमिनजों बेफोर सोमोन्दो गोनां सिग
औ नंगो।
जायगायावबोहाय जकनो ज बे जायगयाव सिगां गोदो गोदायनि जारिमिन दङ। बेखौबो आङो फोर सानदो नोंथांनो बे समावहाय बे सिख्ला सानाव बिर जोहोलावफोर दङ बि बिर जोहोलावफोरा जोबोरैनो दावहा नाङोमोन ‌।
औ नंगौ ‌।
फिथाखौ बे
समावहाय बेयाव जानो गुबुन उदै सुबुंफोरा बुथारनाय जायगायाव बे दैमानि ओंख्रि फोराव बिथांनि जोहोलावनि थैफोरा नांनानै थालांनाय जारिमिना दासिमबो अन्थाइआव नांनानै दङ होननानै जोङो मोनथिनाय जायो। बे फोर जायगा फोराव थांनाय जोङो गोदो जारिमिनफोरखौ जोङो बुर खांनानै नायबिसिरनानै जोङो माखासे जोंनि बर' थुनलाइफोराव जोङो लिरनो हायो बर' थुनलाइजों लोगोसे जोङो गुबुन राव सोलायनानैबो जोंनि जारिमिन खौहाय फेहेरनो हायो।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथाङा मोनथिनायाव मा मा अरनबारिफोरनि मुंफोर मोनथिगौ अननानै फोरमायनो हागोन ना?
औ अरनबारि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दाहाय बिदिनो जोंनि आसाम हादरावबो काजिरङाफोर दङ जेरै आं दानि बुंलांबाय जोंनि ओ बड'लेण्ड एरियायावहाय बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंहा मोनथा थाम दा नुनो मोनो बे जाबाय जोंनि मानास नेसनेल पार्क होननानै बुङो अरनबारि जायनो जोंनि बाक्सा जिल्लायावहायनो दङ आरो सिखना जोहोलाव बे नेसनेल मोनसे बेबो अरनबारि आरो मोनसेया जाहैबाय ओ जोंनि ओ रायमना रायमना नेस'नेल पार्क बे मोननैयाहाय जोंहा दायो गोदानैहाय ओ मोननो हानाय। ओमफाय मानिजानाय बे अरनबारि आरो आं दा बे अरनबारियाव बेबायदि ओ जोंनि जिउ जारिमिन गेदेमा सुबुं बिर जोहोलावफोरनि जिउ जारिमिन थालांनायजों लोगोसे बेफोरबायदि जायगायाव जोंहा थांनानै ओ जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोर बा कलेज गोजौ फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोर बिथांमोनहा थांनानै दायो फरायनायजों लोगोसे से जोंनि ओ बर'नि गोदोलांनाय जारिमिनफोरखौ बुरखांनानै लिरथुमनानै दोननो हायो खन्थाइ रायथाइ बेफोरबायदि बिसोरो ओ गावबा गावनि कलेजनि मेगाजिनफोरावहाय लिरनो हायो‌। बेजों लोगोसे जोङो अरनबारियाव थांनानै जिब जुनारफोरनि अनज्लायनाय बेफोरबायदि आखुजों आखुखौ जोङो बोनानै लाबोनानै सुबुं माहारिनियावबो ओ जोङो बाहायफैनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा अरनबारियाव फरायसाफोरा बिफां लाइफांनि आनजाद नायनो बा जों जेरै बुङो बिगियान बिगियान बिजोङाव जायफोराहाय फरायो बिथांमोनाहाय बिफां लाइफां बिफांनि आनजाद नायनो थाखायबो थांनाय जायो। आरो जिब जुनारनि खायसे आनजाद नायनो थाखायबो थांनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो अरनबारि दावबायनानै गोबां गियान बुथुमनो हायो आरो गियानजों लोगोसे जोङो जोंनि सरासनस्रा थांना थानाय जिउ बा इयुनाव फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनो लिरथुमनानै गालांनानै बेफोरबायदि जारिमिनफोरखौ फोरमायनो हायो। मानोना बेफोर गासैबो जोंनि थांना थानाय समनि जों मेगनजों नुनाय बेफोर जारिमिन गोदो जा जालांबाय थांबाय गोदोनि समावबा लिरनो रोङामोन। ओ जेबो खुगाजों बुंनाय रावा खुगा खुगासो सोलिलांनाय बेखायनो जोङो खायसे सुबुंजों फोथायजायो बा फोथायजाया नाथाय दायो जोंहा ओ फरायनायनि बिजोङाव गोबां दावगाबाय नालाय बे खायनो जों बेफोरबायदि बारि दावबायनानै बेफोरबायदि नुथायफोरखौ बेफोरबायदि मोनदांथि सान्दांथि गासैखौबो लिरथुमनानै गालांनाया साबसिन होननानै आं सानो आरो। नोंथाङाबो बेफोरबायदि दावबायनानै लिरथुमनायखौ इयुननि थाखाय जोबोर मोजां जागोन होननानै सानोना?
औ आंबो सानो जोंनि लिरनायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि जाखिनि जोंनि जारिमिन दङ बेफोरखौ जोङो उन समावहालागै जोङो हमथानानै लाखिनो हागोन लिरनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे थुनलाइ हारि जोङो फोथांनानै लानो हायो ओ लिरनाय गैयाब्ला जोंहा नङा होनब्ला नोंथां? बिदिनो जों अरनबारिनि हा ग्रायाव जोंनि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय गोबां बिबार बिलाइ फिथाइ लाइफांफोर दङ। जाय गोदो गोदायनि समाव नि बर' हारिया ओ हाग्रामाजोंनो जोंनि अरनबारिजोंनो सोमोन्दो थांनानैबो स सार जायोमोन नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'वासो जोंनि गोबां बर' आइजोफोरानो जोंनि बेन्दों बिलाइ बायदिसिना बिबार हाग्रानि दावसिन दावला जिब जुनारनि महरखौ लानानै जोङो आगर एरफबनाय नुवामोन होनबा नों
औ नं नंगौ जों औ। थिग बेबायदिनो जोङो जेरैहाय गोदो लेखा फरा रोङामोनब्लाबो मादै आयंमोन बा गोदोनि आइजोफोरा जेरैहाय ओ बिथांमोना जेबो लेखा फरा रोङाब्लाबो जेबो सानखांथि रोङाब्ला बो मेगनजों नायनानै बेखौ रोखा रोखा माने बोनानै लानानै जियाव जेरैबायदि एरखांदों बिथांमोननि बायदि जों दायो गोदान मुगायावहाय लिरनाय फरायनाय हांखोजों लिरनानै जों जारिमिनाव रोखा रोखा गालांनांगौ जे इयुनाव जौसे नैजौ थामजौ जेसेबांखि बोसोर फैया मानो जोंनि हारिमुवा अरायबो थांनानै थानो थाखाय बेबायदि जों खामानिखौ मावनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां। बिदिब्ला जों सानैजों दोनथ'लाय नि सावरायनायखौ।
दे दे जागोन दे।
औ
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोनथों।
उम